हेलौ हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ दे ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो जानायनि सायाव एसे सावरायनो नोंथां
औ जागोन दे
अ
नोंथाङा औ
दे बुंनायसाय
नोंथाङा दायो बहा दङ
औ दे लामायाव दङ नोंथां
माने आङो दायो खोनानो मोनदों एम्बु गाबगासिनो सेर सेरावहाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां
एम्बु जायोना जाया
एम्बौ ओरै एम्बौ जा-जाया नोंथां
जाया
औ
आतसा ओरैनोथ' नोंथाङा जेन'बा ओ जानायाव माने मा जानानै नों थाङा मोजां मोनो जेन'बा बबे जानाय लोंनायावहाय नोंथाङा इन्ट्रेस्टेद माने ओ साबसिन मोनो जोंनि बर' हारियावथ' जेबो जोंनि दोरोङारिखौ नायोबाथ' बिराद ओ जोंना जानाय लोंनाय दङ ना थ' नोंथाङा बबेखौ साबसिन मोनो आरोना बर'
ओ औ जानाय बुङोब्ला नों नोंथां जोंनिया अनला खारैखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथां अनला खारै बुङोबा बेयो जोबोरैनो ओ न'खर न'खर बर'नि न'खर न'खर गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
औ नंगौ
औ अनला खारैखौ जोङो जोंनि जायगायाव ओ गिबियावनो जोङो बेखौ ओ जि माइरं बे माइरं खौ जोङो सोमना दोन्नायखौ नुनो मोनो औ माइरंखौ सोमना दोननायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बेखौ देंखि एबा ओ देंखि खि एबा जोङो ओ औ उवालाव बेखौ दोन बेखौ नुनो मोनो नोंथां । आरो बै देनानै गुन्दै जानायखौ खौनो नोंथां बैयाव ओ सारायाव जि दै फुदुंनानै दोनो । बे दैयाव गुदुं जानाय खुर ओ गुदुं जानानै गोदौनायाव बेवहाय ओ दै ओ होनायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
अ
आरो बेवहाय जोङो खार-खारैखौबो होनाय नुनो मोनो नोंथां ।
औ माने बेखौथ' दै गुदुआव होनो माने औ बुंलाय बुंलाय
नोंथांनि जायगायाव माबायदियै बेखौ बानायना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां ।
अ हागोन हागोन जोंनाथ'थ' जोंनाजोंबो बिराद जायो आरोना माने बर'फोर हिसाबैथ' बर'फ्राथ' बेखौनो जाखायो माने अनलाजों दाउजों बेथ' माने जा जा माने बर'फोर मोजां मोननाय जाहैखायना बयबो जाजोबायो बेखो जोङो अन माबा माइरंनिफ्राय बा नायो माइरंखौ सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननायनि उनावहाय बेखौ हाय माइरंखौ सु खांबाय दैनिफ्राय ओमफ्रायहायो बेखौहाय आ ओ गुन्दै खालामबाय बिनि उनावहाय गुन्दै खालामनायनि उनावहाय ज दि नोङो माजों जायो दाउजों जायो ना अमाजों जायो बेयो नोंनि गोसो ओ जेरैहाय ओंख्रि सङो ओंख्रिखौ जेन'बा नोङो दाउजों जानोबा दाउखौहाय ओ सुनानै लाबो बाय ओमफ्राय दाउखौ सु सुनायनि उनावहाय जेरैहाय संख्रि बानलु होनानैहाय एवबाय एवनानैहाय ओ दाउ खौ मोजाङै एवनानै लाबाय एवनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय होसनबाय ओमफ्रायहायो दै होबाय बिनि उनाव बहाय ओ ओ बेदरावथ' दै होबायनाा जेब्ला बेदरा गोदौवो अब्ला बेखौहाय अनला गुन्दैखौहाय होसनबाय आरोना ओमफ्राय जुदि नोङो खारै होनोब्ला खारैखौबो होनो हाबाय आरोना ओमफ्राय गोदौहोबाय मोजाङै मोनबा जाबाय आरो
औ नोंथां बे
बिथाङा दाउ मा मा होनो अनला ओंख्रिखौ माजों गोथाव मोनो जानो
औ अनला ओ ओंख्रिखौ बुंनो थाङोबा न'आवनो फिसिनानै मोननाय जोंनिया दाउ दाउ दाउजो एबा दाउला बेफोरखौ माने ओ जोङो जानानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां
औ ओरैनोथ' न'आव थानाय दाउआ बे बिराद गोथाव जायोना जेन'बा बाजारफोरनिफ्राय न' फिसिनाय दाउआ गोथावसिन जायो रस गोनां जायो
नंगौ नोंथां नोंथाङा दानिसो बुंबायदि खारदै बेखौ जोङो अनला खारैयाव होनाय जायो बे खारदैखौ नों नोंथाङा बुंनो हागोन ना माबायदियै बानायनाय जायोबा माबेनिफ्राय जों बेखौ मोन जायो
औ बेखौथ' खारैखौथ' बियो गुबुन गुबुन माबानिफ्राय बेसादनिफ्राय बानाय जायो माने जुदि नोङो ओ थालिरनिफ्राय बानायनो हायो आरो
औ
ओ स सबायनि माबाजोंहाय बानायनो हायो सबाइनि बै ओ जाब्राजों बानायनो हायो सावनानै सबाइखौ सावखांनायनि उनाव ज' जे हाथ'फ्ला थायो बेजोंहाय ओ बेखौहाय बानायो आर ना खारैखौ सबायाइनि बानायो मोनसे ओमफ्रायहायो मोनसेया आथिया थालिरनि बानायो मोनसे थालिर थालिरनि बानायो आरोना थालिरखौहाय ओ दानफायनानै बिनि ओ ओ बिखबखौ जिरनानैहाय बेखौहाय ओ फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय सावबाय बिनि गुन्दैखौ माबा बानायबाय आरोना खारै बानायबाय थालिरनि बे माबाया माने गोबाबसिन जायो आरोना थालिरजों बानायनाया नोंथां माने जों माजों बानायो खारैखौ
जोंनि जायगायाव गोबाङैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायाव थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनायखौ गोबां नुनो मोनो औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंबो थालिर बिफांखौ ओ माबाग्रोबाय दानि दानना लाग्रोबाय दाननायनि उनाव बेखौ ओ फिसा फिसा थुग्रा बानायनानै जोङो बेखौ जिरनानै सानदुंङआव फोरानना दोनो साननै सानथामनि उनाव रानबाथाय बेखौ जोङो अरजों सावनानै बे जोंनिया हांगार जायो बे हांगारखौनो जोङो खारदै महरै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ नोंथाङा दि बुंबाय जोंनिया अम ओ अमाजोंबो जानो हायो लोगोसे जोङो न'आव मोननाय ओ फिसिना मोननाय दाउदोबो जानो हायो आरो जोंनि जायगायाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि ओ जोङो गोबाङैनो न'आवनो फिसिनाय लाथा बेजोंबो जानायखौ गोबां नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि जायोना औ नोंथां
लाजों एम्फौ लाथाजों उम
औ अ अ एम्फौ लाथा
नोंसोरो नोंसिरना एम्फौ ला एम्फौ लाथाखौ माबायदि जायो माने बेखौहाय जे एम्फौ लाथाखौ जे एम्फौखौहाय जिरनानै बे एम्फौनि सानि खलदबखौ गारनानै जे एसे रुदबबाय दा ओमफायहायो एम्फौखौ बे बिगुरखौ गारनानै फिसा फिसा बोफ्लेयो दे बिदिबो जायोना सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा मासेयैनो गोलाव गोलावैनो जायो बिदिबो दङ ना नोंसोर माबायदि
नांगौ जोंनि जायगायाव बेखौ थारैनो जोंनिया बे एम्फौ लाथा बे एम्फौ बेखौ जोङो ओ गिबियाव जों मा खालामना लायो एसे एवफ्रानना लाग्रोयो सानि बाहागोखौ जों गारा जोंनिया दा ओ जों एम्फौखौनो डाइरेक्ट माबानानै ओ एवफ्रानानना लाग्रोयो बे एवफ्राना थावजों एवफ्राना लायो आरो एवफ्रामनानै जोङो बे बेखौ अनला खारायाव गारलानानै होयो
उम आदसा एनथलाखौहाय एव आंथ' बेखौ मिथिला माने जोंना ए फाराबो जानाय जाया नालाय आंथ' जायानो माने सं फेरनोबो मोनाखै आङो खिन्थु जायो आरोना जानाया
नोंथांनि जायगायाव साम' जायो नामा
साम'खौथ' जायो
औ नोथाङा साम'खौ मा मा जायगानिफ्राय ओ मोनो एसे फोरमायनाय होगोन नामा
औ साम'खौथ' जोङो दैनि-दैनिफ्राय मोनो माने ओ जोंनि खाथियावनो जाम्फै दङ नालाय बिनिफ्राय जोङो खननानै लाइयो आरोना माने ओ साम'खौथ' ओरैनो जोङो साम'खौथ' बेलासि सियावसो मोनो माने बांसिनानो साम'फ्रा बेलासि बेलासियाव ओंखारो नालाय सिंनिफ्राय हा सिंनिफ्राय ओमफ्राय हाग्रानिफ्राय अन्थाइ सिंनिफ्राय मोनाबा माने बिसोरो मानबाय बायो आरोना बाह्रायाव ओंखारो बिदि समावहाय जोङो खननानै लाइयो आरोना
जों जोंनि जायगायावबो बिदिनो जोङो फोथारनिफ्राय मोनो आरो जोंनि खाथियावनो थानाय दैमा बे दैमायावबो मोनो दैमायाव मोन नै साम'आ एसे माने ओ गोलाव गोलाव नुनो मोनो
औ दैमानि निजिरा बिदियाव मोनोना
औ मोनो नों थां बे फोथाराव मोननाय आरो दैमायाव मोननाया एसे आलादा नुनो मोनो नोंथां
औ आरो साम'आबो बेराय गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ ना
औ साम' गोदोरबो दङ जोंहा नोंथां नोंथांनि जायगायाव मा बुङो बे साम' गोदोरखौ
साम' गिदिर माने
ओ जोंनि साम'आ एसे गोदोर गोदोर जायोना
ओ बेनो ना मा होनो मोनसेयाथ' माबा दङ एख'नानै जाग्रा दङ मोनसेया बिदिखौ मोनो जोंनाजों मोदोमखौल' एख'ग्रा ओमफ्राय मोनसे सोबग्रा मोनो आरोना बे सोबनानै जाग्राया बेखौनो आरो ओमफ्राय ओमफ्रायो मोनसे मोनबावो आरो बै जे फिसा फिसा माने बै बायदिनो जायोना एख'नानै जाग्रा बायदिनो जायो खिन्थु माबा फिसासिन आरोना एसे
नंगौ नोंथां बेखौ जोङो ओ फुख्रिफोरनिफ्रायबो मोननो थाङो नोंथां
औ औ बेखौहायना जोङो बै जे माबा मा होनो ओ फाथोफोर सोमो ना फाथो आबाद मावनानै जेब्ला बे फाथोखौहाय दैयाव सोमनानै दोनहैयो अब्ला बे बिदियावबो बिराद मोनो आरोना बेखौ साम'
औ नंगौ नोंथां
होमबा नोंथां बिनि थाखाय दोनथ'नोसै
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय गोजोननाय थाबाय नोंथां औ